अ खोनादोंना नो
औ नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा एसे नेटवार्कनि प्रब्लेम।
औ औ ओ खोनादोंना नोंथां?
औ एसे नेटवार्कनि प्रब्लेम जादों दाबो नोंथां। औ खोनाबाय दे नोंथां औ खोनाबाय नोंथां।
औ।
औ आं नोंथांजों ओ बर' फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै सानदोंमोन। दा नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ हा हागोनब्ला नोंथाङा जोंनिया बर'फोरनि गेजेराव जोङो गोबां ओंख्रिफोर जोङो जानायखौ नुबोगासिनो ओ बेनि गेजेरावनो जोंनिया जा अनला ओंख्रै बेयो बर'नि मोनसे मुंदांखा ओंख्रिजों लोगोसे जोंनि फोरबोफोरावबो जानाय मोनसे ओंख्रि आरोना। बेनिखायनो जोङो बेखौ ओ बर'फोरनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनायनि अनगायैबो जोङो ओ बर'फोरनि सानफ्रोमबोनि जानाय लोंनायाव बाहायनायनि अनगायैबो जोङो ओ हाबा फोरबो एबा हाथासुनि खुरनायावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोन जों आरोना। बिनिखायनो ओ जोङो जा अनला ओंख्रि बेखौ जोङो गोबां ओ रोखोमनि जोङो जाजायो जेरै अनला ओंख्रिजों जोङो अनला फान ओंख्रिबो जोङो जाजायो बेनि अनगायैबो जोङो अनलाजों जोङो ओ आलु आरो अनलाजों औवा मेवाइ अनलाजों बेदर आरो अनलाजों आ मुला गुन्द्रु बे फोरबायदि होनानै गोबां रोखोमनि जोङो अनला ओंख्रि जोङो जानायखौ ओ नुनो मोनबोदों आरो। बेनिखायनो अनला ओंख्रिखौ संनायनि सोमोन्दै ओ नोंथाङाबो अनला ओंख्रि -खौ मोनजाफेरबाय जानांगौ निसय।
औ औ नोंथां।
औ। मोनजाफेरबाय ओ फेरबायब्ला नोंथाङा दा अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय संनाय जायो। आंनो एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां। हेलौ खोनाखै। हेलौ नोथां।
बेखौ संनो थाखाया ओ नोंगो।
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय नोंथां।
औ जोंहा दा अनला ओंख्रि संग्रोनो थाखाय जोंहा दा ओ अन गुन्दैनि गोनांथि जायो आरो। जों जायखौ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो ओ जोङो बे माइरंखौ सोम नानै लाग्रोनांगौ आरो बेनि उनाव सुखांनानै जोङो बेखौ दै गसर होनो थाखाय दसे दोनथ'नांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ थबसि एबा उलार‌ बा ग्रेन्डारफोर जोङो
उननानै लायो आरो देनानै लायो बेनि उनाव जोङो ओ अनलाजों दाउजों संनो अब्लाथाय जोङो दाउखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरो औवा मेवाइजोंबो जोङो संनानै जाजायो आरो नोंथां।
जेरैहाय दा जों ङो औवा मेवायखौ दाननानै लाबोबाय बेनि उनाव जों बेनि बाख्लाखौ गारबाय गारनानै जों बेखौ मिजि मिजि आराम आरामै हानानै लाग्रोबाय आरो बेनि उनावहाय लानाय ओ दाउखौथ' एवफ्राम ग्रोखांबाय नालाय नोंथां बेनि उन जोङो औवा मेवाय बेखौबो जोङो खारै होनानै मोजाङै एवख्रांना लानांगौ आरो बेनि उनाव जोङो जि ओ बिनि मस्ला होनो गोनां जेरैहाय जोङो बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोर आरो बायदि बायदि। बिदि मस्लाफोरखौ जोङो होनानै लाबाय आरो बेनि उनाव जोङो दै होनानै ओ बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होब्ला आरो बेनि उनावहाय ओ जोंहा जि रेखना जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो नोंथां। आं ओ बि दिनो ओ होलाय आरो। नङाब्लाथाय बे गुनदैया सिथाबनानै गथा जायो नालाय ओ बेनिखायनो जोङो बिदिनो संनांगौ आरो आरोहाय जोङो बेखौ ओ अनला खारियाथ' बारा दैलाव दैथाव जाया नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ बाहाय गथा दोननाय जायो आरो औवाजों औ औ ओ बेेनि उनाव दसे सोम दं होननानै जोङो ज जेन'बा दा गंगार दुन्दिया बा जोङो न'नि लकेल दुदिया आदरखौ होन जायो आरो बिदिनो न अनला ओंख्रिखौ संनाय जानाय जायो आरो नोंथां ओ आरो
नंगौ नंगौ
दा जोङो जोंनाथ' बर'फ थोनाय नङा होनबा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आरो खारै ओंख्रिखौल' जा होननानै मिथिनाय जायो दा खारैखौ माबोरैहाय बानायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? थां।
थारैनो नोंथां जोङो गिबियावनो थारै खारै बानायनो थाखाय जोङो थालिर बिफांखौनो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना आरो थालिर बिफांजों लोगोसे लोगोसे जोङो थालिरनि जा मादा बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बुंनाय जायोदि जा थालिरनि मादा बेयो थालिर बिफांनिखौ साबसिन जायो होननानै बेनिखायनो जोङो थालिर मादाखौबो बाहायफानाय जायो आरो। जोङो गिबियावनो गोबां थालिर जोङो दानफायनानै लानाय जायो जाय थालिरखौ जोङो ओ फिथाइ थायनाय खौ जोङो आसा खालामा एबा जोङो फिथाइ जाय थालिरखौ जोङो नाङा मानो सानो बा जोङो जाय थालिरखौ फिथाइखौ नांला होननानै सानो। गारज जासिगोन बेनि थाखायनो बे बिफांखौ जोङो लानाय जायो आरो सायख'नानै बेनिफ्राय ओ बिफांखौ जोङो दानफायनानै लानानै जोङो थेला थेलायाव जोङो लाना थांनानै मोनसे एसे सान्दुं नांनाय दुब्लि एबा फोथाराव जोङो लाना थांनानै बेखौ दानखावनाय जायो आरोना दानख सनानै जोङो बेखौ सिथा सिथा खालामना लानाय जायो जाहाथे सान्दुंङा बेयाव मोजाङैनो। ओ फोराननो हायो आरो गोरलै ओ साननैसो एबा साननैसो समनि गेजेरावनो सान्दुंङा बेखौ फोराननानै ओ हायो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ फिसा फिसा सिंखावनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ सिनखावनानै बोथोर मोजां बि बिदुं मोनब्लाथाय बे जा खारै सिन खावनाय थालिर सिन खावनाय बेयो से दान समावनो एबा नै दान समावनो बियो मो जोङो राननायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेब्ला थालिरा ओ सिंखावना दोननाया मोजाङै रानगोन अब्ला जों बेखौ मोनसे जायगायाव थुबुर खालामनानै जमायना दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेयाव अर लागायना होनाय जायो आरो ना अनला होनायनि ओ खौ दुम दुम सावना होनानै जेब्ला बेयाव ओ हांगार सेव हांगार जागोन बियो अब्ला जोङो बेखौ ओ खारै महरै मोननो हायो आरोना बे जा सेवांगार जानाय थालिरखौ सावनानै बेखौनो जोङो खारै महरै बाहायो बेखौ जों न'आव लाना फैनानै मोनसे नालेंखरनि खलथा एबा खुरैखौ जोङो सौफ्लंना लानानै बेयाव जोङो जा हांगार बेखौ होनानै दैखौबो होना होफाना सायाव जों खारै महर मोननो हायो आरोना बेखौनो जोङो बर'फोरा ओ खारै महरै बाहायो।
औ नंगौ नोंथां ओ आरोथ' जोंहा बिदिनो, गोबां ओंख्रिफोर मैगं गोथां ओंख्रिफोर जेरै जोङो मैगं गो थां बुथुमनानै जोङो खारै ओंख्रि जानाय जायो नङा होमब नोंथां? बे ओ खारै जि जि मैगं गोथां बेखौ मा मा मैगं बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ मैगं गोथां जोंनिया जोङो गामि ओनसोलाव थाग्रा हिसाबै जों जोबोद न' खाथियाव एसेबां दुब्लि गैयाब्लाबो जोङो न'नि सेराव जेसेबांनोखि - हा थायो। बेयावनो जोङो एसे एनै ओ जोङो खेथि मावनानै जाग्रा मानसि बेनिखायनो जोंनि न' उसुङाव जोङो बुथुवा लाइ लाफा आरो बेफोरबायदिनो खांख्रिखला बेफोरबायदि गोबां जोंनि न'आव जोङो। मैथा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना, बेनिफ्राय जोङो गोथां मैगंजों संनाय ओंख्रि जोङो जोबोर गोथाव ओंख्रि जेरै खारदै खारै ओंख्रि जों बेखौ जानो हायो आरो ना न' सेरावनो जोङो मोननाय जायो बेखौ खाबथिंनाय ओंख्रिबो होननानै बुङो बेखौ जोङो। ओ बेखौ जोङो नाजों जोबोर गोथाव। संनानै जानाय जायो आरोना, नोंथाङाबो माब्लाबा बे खारै ओंख्रिखौ मोनजाफेरदों नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंथ' सानफ्रोमबो बिदिनो मालाबा मालाबा समाव जों बिदिनो। खारैजों नाजों बिदि संनानै जानाय जायो आरो।
औ औ
औ ओ बिदिनो जोंहा गोबां बर'फोरनि ओंख्रि बा मा बिदिनो बायदि। बायदि दं जेरैहाय जोंङो नाफोराबोगांजेमा एंखावरि खांख्राइ बे। बेफोरबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे जानाय खाजा नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओ जेरैहाय जोङो गांजेमा गांजेमाखौथ' जोङो बांसिनानो बाथोनसो देनानै। नानै जायो ओ आरो खांख्राइ। खाइफोरखौबो जोङो बाथोनबो देनानै जाजायो आरो मैथा ज ब ओ नोंथांमोननिथिंजायहा दा खांख्राइ बा गांजेमाफोरखौ मोननो थांगोन। थांला नोंथां।
औ नोंथां जोंनि गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौआ जों जेब्ला उन्दै उन्दै। उन्दैमोन बै समाव बिसोरो खबायफा गाहाम जोंनिया गांजामा गांजेमा आरो। खांख्राफोरखौ लानानै फैयोमोन नाथाय। आथिखालनि समाव जोङो दै दैज्लांनि समावबो जोङो दिनै। गांजेमाखौ नुनो मोनोै जालांबाय आरो ओ नाथाय जोङो गैजोब। होननो हाया खायफा समाव जोङो सोरखौबाफोर माफा मानैफोर दिनैबो मोननायखौ जों। नुनो मोनो आरो नाथाय आथिखालनि समाव एसे खम जाबाय। नाथाय आङो जा एंखावरि बाथोन बेखौ जोङो ओ आंगो। गोबारैनो गोथाव मोनो आरोना मानोना बेखौ जोङो ओ। बर'नि बयनिख्रुइबो साबसिन बाथोन होननानै बुङोब्लाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा होननानै आं सानो आरो। बेनिफ्राय औ नोंथाङा दैनिफ्राय मोननाय जा सामु ओ बर'नि। आंगो ओंख्रि बेबो नोंथाङा साम'खौ मा माजों जाफेरखो? एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां जोङोथ' दा साम'खौ जोङो बांसिनानो सबाइजों जानाय होननाय खोनायो। नाथाय जोंहा गोबां मेगंफोरजों जोङो। जाजायो आरो जेरै दालिजोंबो जाजियो आरो अनलाजोंबो जाजायो आरो बिदिनो आलु फोरजोंबो जाजायो जोगोनारफोरजोंबो जाजायो बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोरजों जोङो लगायनानै। नै जाजायो आरो नोंथां आरो जोङो था सामुखौ। ओ बिदिनो ओ बाख्लायल' जाजाया जोङो बेखौ रुनानै जोङो था साम'खौ एरख्ल' जनि बिनि मोदोम मोदोमखौ जोङो बख'नानैबो जोङो फ्राय खालाम खामनानै एवनानै जाजायो आरो नोंथां ओ बिदिनो ज फोरफोरजोंबो जानो हायो बिदिनो ओरैनो गोजाबो जानो हायो आरो। बिदिनो गावनि गाव गाव गोसोबायदि गावबा गाव बिदिनो जानो हायो आरो जेरै गाव खहाबनाय बेबायदिनो संनानै जाजायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
आरो जोंहाथ' गोबां मैगंफोर दं जेरै नारजिजों अमा नोंथाङा नारजि। जि जोङो माखौ माबोरैहाय सङो एसे बुंनो हागोन ना?
औ नारजिजों अमाखौ ओ आं संनायखौ नुफेराखै नोंथां आङो। ओ मोन मोनजाबाय। जा आरो आं संफेरनोबो मोनाखै नाथाय आङो नारजि अन ओ नार्जिजों जा अमा। ओमफ्राय बे खौ आङो जोबोरैनो गोथाव मोनो नोंथांङा ओ बे जास संनाय खौ माबोरै सङो नोंथाङा मिथिगौब्ला आं मिथिनो लुगैयोमोन मानोना आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै आङो इयुनाव जाहाथे संनानै जानो हानाय जानानै
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ जोंहा दा नारजि संनो थाखाय जोङो जेरै अमाजों सङोब्ला जोङो अमाखौ मोजां एउफ्रामनानै लाबाय बेनि उनाव जोङो दा नारजिखौ खारै होनानै दैजों मोजै रु होना लानांगोन आरो खारै नांजासेम। बे खारिया गेबलेयो नालाय नों बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै सागं सानानै होनाय जायो जाहाथे बे नारजिया गेबेयो जों नारजि बिलाइखौ जोङो फाथोनिफ्राय मोननाय जायो आरो बे फाथोखौ जोङा। हानानै खानानै जोङो सान्दुंआव फोराननाय जायो आरो बिनि उनाव बे नारजि बिलाइ जानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जों दा ओ खारै होननानै दै होना जोङो नारजिखौ रुबाय रुनानै बे एवफ्रामनाय बेदराव जि नांगौ गावनि बायदि मस मस्ला मसलि जेरै सामब्राम गुफुर हायजें फानलौ बेफोरदि संख्रिफोरखौ जोङो होनानै ला बिनि उनावहाय जोंहा गेब्लेनाय नारजि ओ जोङो बेखौ जा होबाय आरो अब्लानो बे मोजाङै दै होनानै गोदौब्लानो बे जोंनि जानो हानाय ना जि जाबाय आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय नङा होनबा जोङो जोंनि सावराय।